जोङो रायज्लायगोन फोरोंगिरिनि बागै
औ जागोन।
हेल'
औ जागोन रायज्लाय जागोन।
औ फोरोंगिरि ओ फोरोंगिरिया जाबाय जोंनि मोनसे गुरु बायदि जेरै जोंनि बर हारियावबो गोबां फोरोंगिरिफोर दङ ओ जोंहा जेरै जों फरायसालियाव फोरोंजायो फोरोंगिरिफोरदों आरो जोंनि जायगा जोंनि गामिफोरावहा जोंहा सासे फोरोंगिरि जोङो सायखनानै लायो बे फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो मिथिनो हायिफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हायो। ओ दायो जोंहा फरायनो थाखबो जोङो फोरोंगिरि गैयाब्ला जोङो सोलोंनो हाया थ बिदिनो जोंनि बर रावाबो फोरोंगिरि थानायखायसो जोङो बर रावखौ जोङो सोलोंनो हादों। नोंथाङा बे फोरोंगिरिनि बागै माइबाफोर बुंनो बुंनो हागोन
औ फोरोंगिरि बुङोब्ला बेनो जाय जोंखौ जेनेबा बिदि ओ मोजां गाज्रि जोंनि सोलोंथायाइयाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना गासिबो समाव जोंनि मालाबा सम समाव बिदि जायोना ओ बिमा बिफाफोरा एसेबां रोंस्लाबा जायो आरोना अब्ला जोंनि फोरों गिरियानो जोंखौ फोरोंहोयो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम मोनसे थांखिखौ जेनेब बा साफ जाफुंसार होनायाव जोंनि फोरोंगिरिया जोंखौ बिराद माने मोनसे राहा लामा नंगौ राहा लामाखौ देखायनानै होयो आरो लामा दिन्थिगिरि बादि जायो आरो जोंफोरा गोबां रोखोमनि बिदिनो फोरोंगिरि फोरजों लोगो मोनो खायफाबा समाव इसे गोरा फोरोंगिरिजों लोगो मोनो खायफाबा समाव एसे जेनेबा गुरै जोंजोंनो मिलायफानो हानाय फोरोंगिरि लोगो मोनो आरो बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोराथ जेरै बो जोंनि मोजांखौनो हास्थायो जोंखौनो फोरोङो रोंथों माबा मोनसे होननानै माने जोंफोरहा गोबां बिदि फरायसाफोर थायो बेसोरखौ नायना फोरोंगिरिफोराबो बिदि फोरोंनो गोनां जा जायो आरोना सो सोरजोंबा इसे गोरा सोरजोंबा इसे गुरै बिदि जानानै फोरोंगिरिफोरा जोंनि जिआव माने गोबां बिदि बिहोमा होलाङोआरो बेनिफ्राय नोंथाङा मा सानो ओ फोरोंगिर रि सासेया जोंनि जिउआव थारैनो माबायदि गोनांथि मार बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायजागोन
ओ जोंनि जिउआवथ जोंहा फोरोंगिरिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो फरायनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो फोरोंगिरि नांगौ जानानै फैयो जोंनि बर रावा जेरै गारां अ लानानै गारां आ गाराङानि आखार इखार ग क बेफोरफोरखौ रावबो जोंनि बिमानि उदैनिफ्राय जोङो रोंनानै फैखाया फोरोंगिरि थानायखायसे जोङो बेबायदि सोलोंथाइखौ जोङो रोंनो हादों बेबायदि जोङो फरायनानै जोङो सोलोंनो हादों सोलोंथाइ आरो फोरोंगिरि बिराद जोंहा सोमोन्दो दङ फोरोंगिरिया जोंनि सासे गुरु बायदि बियो जोंनि मोजांनि थाखाय जोंखौ फोरोङो जेरै जोङो रोङिखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनियाव जोङो सोंब्ला मिथियो बेयावबो जोंहा फोरोंगिरिफोरा सोरबा मोजां सो सोरबा गाज्रि बेबायदि थायो मानसिफोर खिन्थु अब्लाबो जोंहा फोरोंगिरिफोरा सोरनिबासायाव इनाय अना गारि बेबायदि खामानिखौ जोङो नुनो मोनाखै फोरोंगिरिया गासैबो समानै फोरोङो आरो फरायग्राफोरा जोंहा फोरोंगिरिनि बोसोनफोरखौ जोङो लाना नै फरायलाङोब्ला फोरोंगिरिनि बोसोनखौ लायोब्ला जोंहा जिउआव माने जोंनि सिमांफोरा माने जाफुंनो हायोआरो फोरोंगिरिया जोंनि थाखाय माने मोनसे गोग्गाथाव आरो सोमोनांथाव सोलोंथाइ होग्रा बेखौथ जोङो जोबोद मोजां मोनथावना मानो होनब्ला जोंनि फरायनाय जोंनि गासैयावबो जोंखौ फोरोंगिरिया फोरोङो आरो लोगोसे जोंखौ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदियावबो जोंनि मिथिहोनो थाखाय सिनायथि होहोनो थाखाय जोंखौ फोरोंगिरिफोरासो फोरोङो थ बेनिखायनो फोरोंगिरिया जोंनि जिबननि थाखाय आरो जोंनि आगान सुरनायाव जोंनो फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो आरो नोंथाङा फरायसालियाव फरायनाय समाव नोङो सोरबायदि फोरोंगिरिखौ बांसिनै साबसिन मोनोमोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना
आंथ फरायसालियाव फरायनाय समाव बिदि गोबां जेनेबा मा बुंबावनो बेनि सोमोन्दै गोबां रोखोमनि फोरोंगिरिफोर लोगो मोनबोदों बयबो लोगो मोनबोयो बिदिनो जोङो फोरोंगिरिफोरखौ बयहाबो गाव मोनसे रोंगौथि लानानै फैयो आरोना बेनिखायनो रुजु जाथ थावा आरो खायफा समाव जोंफोरो जेनेबा ओ बे बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरा सोरबाबा माबेबा मोनसे गुनाव मोजां मानसि हिसाब ओमफ्राय गोबां सोलोंथाइ होयो बिथांमोना मोजां गाज्रि जिउनि सोमोन्दै आरोना खायफाबा फोरोंगिरि जायफोरा जोंफोरा बिदि थायो जोंनि जा लेखा बिलाइ बे साबजेक्टनि सायाव जोबोद साबसिनै जोंखौ फोरोंनो हायो आरोना बेफोरबायदि गोबां मोजां मोजां आंनि जिउआव माने आङो फोरोंगिरिफो लोगो मोनबोदों आरो ओमफाय बिथांमोननि बिहोमा आंनि जिउआव गोबां दोङो दङ दिनैसिमबो बिथांमोननि बुंनाय फोरोंनायफोरा ओ बिहोमा होयो आरो जिउआव मोनसे सोर आ लामायाव दैदेनबोगासिनो दं होननानै आङो आङो सानो आरो मोनसे मोनदांथि दङ होननानै आं सानो आरो बेनिफ्रायथ फोरोंगिरिया गोनांथि बयनिबो जिउआव जोंफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय जों सोलोंनो गोनां गोबां थायो फोरों ओ बिदि लेखा बिलाइनि अनगायैबो बिथांमोनहा बिथांमोनहा फोरोङो बिदि गोबां खोथा बाथ्रा जोंनो इनिफ्राय आरो जोंबो सोलोङो खायफाबा समाव जोङो गोसोखौ हमथानो हायियाव जोङो आन्दायलाङो अब्ला जोंफोरानो उनाव खहा जायो आरो बिदि गोबां फरायसाफोरखौ नोंथाङाबो नुनो मोनबाय जानांगौ आंबोथ नुनो मोनबाय बिदि जायो आरो जोंफोरा खायफाबा समाव ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो जेनेबा जोंनि बिदि फोरोंगिरिफोरखौ जोंफोरो माबायदियै सनमान बा माबायदियै बिदि मा बुंगोन बे खौ ओ सोमोन्दोफोर लाखिनांगौ औ फोरमायजागोन
ओ जोंथ फोरोंगिरिखौ सासे फोरोंगिरि हिसाबैनो जोङो सोमोन्दो लाखिनांगौ मानोना बियो फोरोंगिरिया जोंनि बैसोनि लानानैबो आरो जोंनि ओ समजोंबो रुजुजाया आरो जोंनि सोलोंथाइ जोंबो जोङो फोरोंगिरिफोरखौ जोङो रुजु जाया मानोना फोरोंगिरिया जोंनि फोरोंगिरियानोसै ओ बिसोरो जोंखौ जेब्ला जों फोरोङो फोरोंगिरिनि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिलांनांगौ आरो फोरोंगिरिफोरा मालाबाबो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुङा आरो मालाबाबो बेबायदि म फोरोंगिरि फोर हामजाथावि माबाफोरफोरखौ खामानिफोरखौ मालाबाबो जोंनि जिबनाव फोरोङा आरोना
नंगौ
बेनो आंनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावनोबा हेलौ
औ खोनादों एसे बेस्थ नामा नोंथाङा?
औ
हेलौ
औ खोनादों
एसे बेस्थ नामा नोंथाङा होनदों
ओहो बेसथ नङा बुंनो हागोन दे
माबा मोनसे साबसिन खायसे गुनफोर फोरोंगिरिनि थाङा गोसो खांनोबा नोंथाङा बुंनो हायोब्ला
ओ दायोबो आं सासे फराय सुलियनो आङो दाबो सोलोंथाइ लागासिनो दायो आङो बेबायदि माखासे ओ आंनि लाइफनि थाखाय आङो सिमांफोरखौ जाफुंनो थांगासिनो सोलोंथाइ सायाव थ आंनिया बेनो उम जोंनि मानसिफोर फोरोंगिरिफोरखौ मोनबा जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोनो जेब्ला जोङो जोंनि रावजों जोङो सोलोंजानो मोनो अब्ला जोंनि बुजिनाया बांसिन जायो। आरो बयबो मोजांखौनो फोरोङो आरो जोंनो मोजां गियानफोरखौ होयो मानसिफोरजों सोलोंथाइ बिखयआव जोंनो माबायदि सोलोंनांगौ आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनो थाखाय जों फोरोंगिरिफोरदों माबायदि जोङो माने लोगो ला लाजलाय नांगौ बिनि बागै मिथिनो मोनो आरो जों जेब्ला फोरोंगिरिफोर जोङो माने समानै सांसे फोरोंगिरिखौ सनमान होनानै जेब्ला जोङो फोरोंगिरिफोरदों थायो अब्ला जोंनि सोलोंथाइफोरा रोंनायफोरा बांसिननि सायाव बांसिन जालाङो ओ अब्लानिया बिसोरो अननायजों लोगोसे सासे मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लाग्रा फरायसुलि बा फरायसुलाफोरखौ फोरोंगिरिफोरनि सायावबो अननाय हायो। त बिसोरो अननायजों लोगोसे साबसिनसिन आरो मोजांसिन गियानफोरखौ फोरोंगिरिफोरा माने सासे फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो गथायो। बा फोरोङो ओ ओ जेब्ला आरो ओ जोङो मोजांहै जेब्ला जोङो मोजांहै फरायनानै एगजाम लिरनानै मोजाङै जोङो ओ रिजाल्टफोरखौ जोङो नुयोब्ला बा मोजां फार्स्ट डिभिजन बिदिफोराव जोङो उथ्रिसारनो हायोब्ला आरो बांसिनसो जोंनि जिउआव गोजोननाय लाबोयो आरो फोरोंगिरिया सासे फोरोंगिरि जानानै फोरोंगिरिनि जिउआव माने रंजानाया फैयो आरो थ मोजां मोनो ट जोंहा दिनैनि फोरोंगिरिनि टपिकआ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन जोन्थों नोंथां
गोजाननाय थाबाय